हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
औ दा आं सानजौफुनि ओ ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायना दं आरोना साय बिफां सायावहाय
औ औ औ दा नोंथाङा ओंखाम जाबाय दा सानजौफुनि
औ जाखांबाय नोंथां
औ दा मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय
ओंख्रियाथ' जोंहा बेनो दालि आमफ्राय आलु भाजामोन आरोना नोंथां
औ दा नोंथां नोंथांजों ओ ओमबा जानाय लोंनायनि आयदायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ दा नोंथाङा ओ जानोखि जोङो जानाय आदार जेरैहाय खारदै मैगं जानाय बा थाव जानाय बा मा मा ओंख्रिखौ जों जानाय खौ नुनो मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
औ
दा ओ जोङो थांनानै थानो थाखायथ' आदारनि जोंनो गोनांथि जाखागौ न' नोंथां
औ
दा बयबो सुबुङानो बा थांनानै थानो बा गावनि देहाखौ मोजाङै लानो थाखाय आदार जाखायो
नङाब्ला जोङो आदार जायाब्ला बा थांनानै थानो हानाय नङा आरो जेब्ला जोङो सुबुं बा मानसि माहारिया जेब्ला मै ओ अरनबारिफोराव मैहुर खालामनानै जायोमोन मैहुर खालामनानै जानाय समाव जोङो गोथां गोब्राबैनो जायोमोन आरोना
औ
बिनि उनावहाय जेब्ला अर ओंखारजेनबाय बिनिफ्राय सावनानै जाग्रा जाबाय बिनि उनावनो जोंनि जानाय लोंनायाबो ओ बिदि सावना जाब्ला बिदि गोथाव जायो बिनि उनाव सोलाय बोबाय थाबाय आरोना
औ नंगौ
दाथ' जोनिया थावजों संनानै जायो ओ फो अराव हांनानै जायो बा खावनानै जायो सोरबा फ्राय जायो नङा होमबा नोंथां सोरबा रुनानै बयल खामनानै जायो दा जोंनियाव सं गोबां रोखोमनि संनाय दोङो आरोना नोंथां दा मैगं थाइगंखौनो होन ओ खायसे खायसेया रुनायखौ गोथाव मोनो खायसेया अराव हांनायखौ बा खायसेया ओ थावजों एवनायखौ गोथाव मोनो आरोना संनायखौ ओ दा बेदरफोरखौनो होन बेयाव थावजों संनाय जायो बा जोंनि दा फास्ट फुड जि दखानफोर दङ
औ
बेफोराव ओ गोबां रोखोमनि खावनाय जायो आरोना अमाखौ अमा बेवहाय अमा फ्रायबो मोनगोन हांनायबो मोनगोन खावनायबो मोनगोन बेनिफ्राय एवनायबो मोनगोन आरोना सिकिनानो जों दाथ' गोबां ओ फरायसालियाव थांनाय बा कलेजफोराव थांनाय सेंग्रा सिख्लाफोराबो गथ'फोरानो ओ फास फुड दखान फोराव हाबो
औ
जेरै दाउनिफ्राय सिकेन जेरै सिकेन ओ पक'रा सिकेन लेगपिस बेफोरदिखौ जानो थाखाय न' ओमफ्राय जोंनि बर' हा फोराथ' ओ आगोलै थावजों बारा जायामोन दासो थाव जाग्रा जाबाय ओ जोंनिया बर'फोरनि संनाय नेमफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै बर'फोरा खारै खारैदो खारैबो जानो गोथाव मोनो आरोना गोबाङानो खारैखौ जेरै थालिर बिफांनि फस्ला थालिर बिफांखौ जेब्ला ओ फिथाइ थाइखाङोबा थालिर बिफांफोरखौ सोरहाबा दंसोयोबा
औ
बेखौ दानफायनानै बेखौ थुख्रा थुख्रा दानस'ना लानानै बे खारैखौ मा थालिर बिफांखौ सेखाजों जिरनाय जायो आरोना सिथा सिथा
औ नंगौ
ओमफ्राय सान्दुुंआव फोरानना दोननानै बेखौ जेब्ला रानो
औ
बेखौ अर अराव सावनानै बेनि बेनिफ्राय ओ सावखांनायनि उनाव जेब्ला बियो खामगो खामलांनानै हांगार जानानै थायो
औ
हांगारखौनो खारै महरै बानाय बाहायो आरोना जेरै बेखौ दैजों बा बिदि फिल्टार रखम बा बायदि मुवा थंग्राफोराव सर नानै
औ
बिनिफ्राय ओंखारनाय रिसिखौ खारै महरै बाहायो आरोना खारैया जाबाय गोबाब ना जायखौ खारदै होनना खारदै होननानै बुङो
औ
बेखौ बाहायनाय जायो जेरै बर'फोरा सबाय खारै थास' खारै खुमब्रा खारै अनला खारै गोबां रोखोमनि खारै मैगं संनानै जायो आरोना जेरै ना रुदुबनायफोरावबो खारै होनानै जायो खायसे खायसे या
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय आरो जोंना बर'फोरा ओ फो अराव हांस्रोनानैबो जायोमोन नाखौनो होन बेदरखौनो होन
नङा होमब्ला
नंगौ नंगौ थारैनो
औ अराव हांनानै बेखौ फालौ फालौ मस्ला मस्लि लगायनानै संख्रै बानलु लगायनानै जायोमोन आरोना बेनिफ्राय आथिखालावथ' गोबाङानो थावजों थाव जायो जों संनानै जायो आरो जोंनिया बर' सुबुंफ्रा गोबाव समसिम जेरै थिनानै जानो थाखाय खायसे मैगं थाइगं बा ना बेदरफोरखौ फोराननानै दोनोमोन आरोना फोराननानै बेखौ भयाम बा बिदिनो औवानि हासुंफोराव सोनानै दोनोमोन आरोना थिंख्लिफोराव सो होनानै ना बेदरखौ जेब्ला दा दैज्लां बोथोरावसो ना बेदरखौ मोनबाय नाफोरखौ मोनबाय बिनि उनाव दैज्लां थांखोमबा ना बेदरखौ मोनाना जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जेरै ना फिथिख्रि सेंना गोरै ना बा ओइ मावानाफोरानो जाया मानो बोथिया नाफोरखौ बेफोरखौ फोराननानै दोनोमोन आरोना।
उम औ
बिदिनो आरोना ओमफ्राय बेखौ ओ जेब्ला लुगैयो बेखौ अनला खारै बा ना नाफाम आरो नाफाम बानायनानैबो दोनो जोंनिया जायखौ ओ नानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ
उम नोंथाङाबो बिदिनो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जिखिनि फोरमायलांबाय बेफोर गाससिबो सैथो खोथाजोब दा जोब। जानाय लोंनायनि होननाय बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो जे जोंनि सुबुं मानसि सुबुं हारि बा मानसि हारिया जोंनि जानाय लोंनाया गोबां रोख खोमनि दंङ आरोना
औ-औ
थिग बेबादियनो आङो बुंनो सानदों जे हारि लाना हारि जायो आरो खाजा फोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय आयदा बा आदब खान्थिखौ जों नुनो मोनो आरो दा आङो बुंनो सानगोन जे बर' हारिनि आदब खान्थि बा जानाय आदब खान्थिफोरनि बागै
औ-औ
दा बर' हारिया जोंनाया गुबैयै खारै होननाय बुस्थुखौ बांनो बां सिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ-औ
जेरैहाय दङ अनला अनला खारै नारजिखौबो खारै जायो सबाइ खारै खाला दालि खारै बा थास' खारै बेबाददि खारै ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
जेरैहाय जों अनला अनला खारैयाव बा अनला ओंख्रियाव जोङो अमा बेदर होनानै बा ना होनानै ब्रयलार बेदर होनानै बा जोङ लकेल दाउ बेदर होनानै बेबादि एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ-औ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गुबुन गुबुन माहारिया गुबुन गुबुन जायो जेरैहाय जोंनिया फास्ट फुद होनना बुंदों नोंथाङा जोंनिया फास्ट फुद आवथ' जोंनिया चावमिन मम' फुलुरि बा जायखौ जोङो चिकेन पकरा होनो बा जोङो ब्रयलारनि जा फुलुरि
औ-औ
बखौ जोङो चिकेन पक'रा होननानै जों मोनथियो नालाय बैफोरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव बांसिनै ओइ जा फास फुडाव संनाय खावनाय बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना ओ बोराय बुरैयानो जा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथायानो जा माने बै फोर ओ फास्ट फुदाव संनाय बा जोंनि लामा दथाफोराव संनानै फाननाय खौसो जानायखौ जों नुनो मोनसै।
औ औ
औ थिग बेबादिहायनो जोंना आरो ना बेदर ना बेदर जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै गोदोथ' जोंनिया बांद्राय ना बेदर जानायखौ जों नुवामोन बेनि थाखायनो माने औ ओ थिग बेबायदिहायनो जोंना जिथुनाखि आथिखालाव गोबां थाव बाहायनानै ओ मैगंफोरखौ संनाय बा बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ संनाय खौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरखौ संनायजों ओ जानाखि बैफोर थाव गाज्रि थावफोरखौ खौबो माने जा बासि थाव बासि ओ फास फुड फोराव संनायफोराथ' जोंनिया माने जुदि मियानि आग्लायनाय थावखौबो दिनै बाहाय बा दिनैनि आग्लायनाय थावखौबो गाबोनफोर बाहायगोन बेबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
नाथाय बेफोरखौ जोङो मिथियैब्लाबो जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो बा जोंनि लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्लाफोरा जायो आरोना
औ औ औ
औ थिग बेबायदिहायनो जोङो बेफोरखौ जायाब्ला मोजां बा जों खम जाब्ला मानसिनि लुगैनायाथ' गोबांथार जानो लुगैखायो नाथाय बेखौ जाब्लाबो माने खम बिबांनि जानांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ।
औ आरो जोंनिया आगो गोदोनि जानाखि मानसिफोरमोन बिसोरनाव जा बांद्राय बेराम जानाय खौ जों नुनो मोनामोन आरोना। बा खोनानो मोनामोन औ नाथाय आथिखालावहाय जोंनाया गोदान गोदान बेराम जाय जायनिखि फिथि लेबार होनो जायखौ जोङो ना बेदर बांद्राय जाबोला माने फेथिलिभार बा बेदर बारिनाय पाथर बेबायदिखौ जोंनो खोनानो मोनसै आरो
औ औ
औ बेफोर मानि थाखाय जायो होन्ना बुङोब्ला जोङो मोनथियो जे बेफोरखौ जों जुदि बांद्राय ना बेदर जानाय जों लोगोसे बा जो थान्दा ओंखारनाय जानिखि जोङो गलाब फोराव मोननाय स्प्राइट ओ बायदिसिना जोङो थानदा ओ जा फिथाइ सामथाइनि रोसि
औ औ
बैफोरखौ बायनानै लोङोब्ला बैफोर माने बेरामफोरा जानायखौ खौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबादिहायनो जोङो आरो बुंबावनो हाबावो जे जोंनि जानाय लोंनायननि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां जानाखि हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै बा ओ जा हाग्रा बंग्रायाव मोननाय बायदिसिना ओ जायनाखि मैगं थाइगंफोर गोथां मैगं थाइगं जेरैहाय थुनथुनि मानिमुनि ओ खिफिलेवा बा जोंनि जानाखि हाग्रा हारिनि जा जानो हानाय दिंखिया थास' बेबादिखौ नागिरनानै जानो बेखौ जों नुनो मोनसै आरो ना।
औ नोंथां नंगौ
औ गोदोनिफ्रायनो माने बेफोरखौ नागिरलायनानै जानाय खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दिंखिया दिंखियाखौ जोङो बैसागु सम बैसागु दानाव आव सेथि खाालार खालि जानायखौ जों नुनो मोनोबा बै जायो आरोना थि बेबादि बिदिहायनो जोंहा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा बेसाद बा थावजों संनाय बा खारदैजों स संनाय बेबायदि मैगं थाइगंखौ जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो ओ दा बेखिनियानो जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला दा नोंथाङाबो एसे एसे माने जोंना दा समबो जाबाय दा नोंथां जोंनिया रायज्लायनाय समबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां सम होनायनि थाखाय गोजोन्थों
औ नोंथांनिसिमबो
औ